खुलुमबाय नोंथाङा माबोरै दं
मोजांङैनो दं
न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफ्रा मोजांङैनो दंना
औ बयबो मोजांङैनो दंङ
दामानि मा खालामगासिनो
आङो दा न'आव ओरैनो दङ नोंहालाय
आंबो बिदिनो गो दाउ सोराव दंलाबायो सान्दुं गोसाथार
जेरावबो थांथाराखै नामा
थांथ'वाखै जेरावबो थांनायनि जेबो प्लेनिं गैथ'वा
मालाबा फै बेरायनो जोंनि थिं
थायजौ खान्थाल जानो फै
औ
औ खोनालाय लाङासै जोंना जोबथ'वाखै दङ नोंसिना गैया नामा न'आव
थाइजौआ जोंना गैया खान्थालल' दङ लिसुबो गैबावा
दङ जोंनाव फै जानो
औ जागोन दे आनारस दङ ओमफ्राय लेरख'बो दङमोन
खननै खनथामसो बुंफ्रां नोंलायवबाय आंहा
माबाखौ माला खालामदों फरायसालिमायावनि बै
एसे गिदिर नांगोरथोंसै नामा जिखिजाया नांबा खालामनोसै दाबो बांद्राय थांथ'खायाखै दिनैसि जि नैजिदाइन जादों
नैजिदाइन जि थारिखाव जोब नंगौ नामा
औ
आमफाय बङाइगावनि माबायाबो फन्द्र' थारिखआव जिबा थारिखआव जोबगोन
मानिया
इउनिभारसिटिनिया
ए बेखौ खालामगोन ना खालामा मोनथिथ'वा नों खालामगोन नामा।
खालामनो सानदोंमोन आङो।
आं खालामथ'ला बेखौ नों खालामगोरदो।
औ
देनां उनाव खालामनोसै आङो
औ
बैस सागुनि मोसायाखै नामा?
बैसागुनि गैथ'आ मोसानाय जेबो
मोसानांगौ बिदियाव
मोसानांगौथ' आरो बालायलांबायलै मोसानो
ज' ज' ओंखारनांगौ लोगोफोरजों
ओ नायनोसै मा जायो
दाना मा रायलायबावनांगौ
बिनथ'
नों गोसोखांदो दे
नोंसिनथिं बार बाराखै ओरै जा बार बारगासिनो
बांद्राय गैया इसे इसेल'
ए
सान्दुंबो गोसाथार
माखासे लोगोफ्रा मा खालामगासिनोथाय जोंना
गैया खबर गैथ'वा
आंनावबो खबर लायाखै जेबो दाखालैसो माबाया बारथिलाया आंनाव हरदोंमोन
मुं बुंनो मोना होननाया
मिनिनोसै ओंखारलायलांबाय आं
खोनाया
मा बुंनो मा मानोसो जालाय लांबाय
बेनथन
दासो थाम थांदों नै दंबावोसो गोबावानो
ओ थाम मिनिटसो दंबावो।
खरा खालामजाया नामा?
जायादां।
खोनाहां खोनायाहां जादों।
माबायानो प्रब्लेम जादों एसे। मिस्टेक थांबाय दा दाना गोरोन्थि थांबायदा र' दाना। नायाखै मबेइल मबाइल मबाइल। आरो सा रायलाय देरबावबाय। सो
खोनाफैजोब्बाय आङो।
दिसथाबनो। गैला जाला बे।
नोङो।
जाखाला दानजासिगोन।
दानजानाय नङा खोमा।
मोनसे मोननै माबासो माबा खालामगोन होन जोंना नायगोन।
नोंना होनबा दासो सासे जासिगोन आंनो हरनायजों।
औ। दहायनिखौ आं माबानो रोङाखै दाइरेक्ट। माबा खालामदों ओरैहाय।
रोङिखाय जानाय नंला नोंना दहायना।
ओ
दा जासिगोन ओमफ्राय दा बै बैनो हरदो नोंसिनि खाथिनो नोंसिनि खोलाहानिथिंनो।
ओ माबानि आमथिखानिया हरनो होनदोंमोन ओमफ्राय माबानियाबो उ
बै खुख्लुंनियाबो हरनो नागिरदोंमोन आंनाव।
ओ आं स्टेट आं माबा दोनदोंमोन ना?
औ औ नुदो। आङो
मा मा होनफांला बायनो नागिरो। थाब थाब रायलाय नांगोन। औ थ' आरो
लिरनानै सो एसे लानांगोन लिरना लानानैसो बुंनांगोन नङाबा बै बिजाबफ्राव थानायखौसो नायनानै बुंनांगोन बुंनांगोन होनोमबासो जागोन ससे ससे
बिदि खालामनांसिगोन एबार
ससे ससे नों होनलाय आं होनलाय ‌।
उम मानसिफ्रा जा सरलपारायाव थांसावदों सरलपारायावसो थांनो लुबैदोंमोन आंखो। गुसु
दुगैहैनो थान्दा थान्दा।
ओमफ्राय बङाइ गावनि बै
सो आङो। गुसु गुसु होननाया।
थान्दा दंबावोसो एक
मा खालामदों बिनानावालाय? बिनानावा मा खालामदों?
है माबा ओरैनो उन्दुलाबायनानै दं।
बिमायालाय?
बेबो माबा माइ लामदों। माय लामदों दं।
खोथिया फोबाय नोंसिना?
उम। खोनायासै आं मोजाङै बेखायनो डाइरेक्ट उम बुंबाय।
बांद्राय खोनायाखै इसे एसेल'।
उम। खोमायाव लानानैसो रायलायनांगोन बै सोग्राखौ।
बांद्राय मोजां खोनाया।
औ बिसे
जोंना दा थांनांगौआ? नोंसिनियावनो थांजागोन नै से जाबाय। नैयावनो सौहैनो थिनदोंमोन आङो। दा फैगोन ना फैया मानसिफ्रा जाथ'वाखैनो नै स्निल' जादों।